औ औ खोनांबायना नोंथां?
ओं दा जों आयदाखौ रंजाथाइ फोरबोनि बागैनो सावरायनो नोंथां।
औ औ बिदि बुंब्ला जों दा- गुबैयै जोङो बै बर'फोरनि बैसागुखौनो लाजायो नङा होमबा नोंथां।
बैसागुखौ लाजायो ओं।
औ बैसागुआनो जोंनि बर'फोरनि माने गिबि बोसोर होननानै जोङो मिथिनाय जायो बोसोर गोदान हिसाबै जोङो फालिनाय जायो बे बैसागु जोङो माबायदिहाय रंजायो जोङो बेखौ माबायदिहाय फालियो बेनि सायाव जोङो सावरायनो हागोन आरो नों
ओ जागोन जागोन नोंथां।
ओ बिदिनो दा ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथाय लाफागुननि ओ नङा होनबा नोंथां? बैसागोनि मास मोनसेनि सिगांनि बे लास ओ माबा खाालारावहाय जोङो मोसौखौ थुगोना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
आं नंगौ नंगौ।
औ जोङो मोसौ थुखैनायावहाय जोङो बेबायदिनो जोङो मा माखौ माबानाय बाहायनाय जायो जेनेबा नोंथांनि ए फोरमायनानै होदो।
अ मोसौ थुखैनायनि बागै ना?
जेने औ मोसौ थुखैनायनि बागै जों बैसागोआवनो जिहेथु मोसौखौ थुखैनाय जायो नालाय।
अ जागोन जागोन जागोन।
औ
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नोंङा होनबा हाल एवनानै जाग्रा हारि ओ गोदो गोदायनि- फ्रायनो बर'आ मोसौखौ माइनाव महरै सानबोदों नोंथां
औ फालिबोदों
ओं मोसौ नंङाब्ला हाल एवना जानो राहा गैया होननानै
राहा गैयामोन
ओ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 उम
नानै बुंङोमोन फोथायबोयोमोन
ओं
मोसौजों हाल एवनानैसो माइ गायनो हायो नोंथां दा आथिखालाव आरो मेसिननि जुग टेक्न'लजिनि जुग नंङा होनबा आरो ट्रेक्टर बाहायो
बाहायो सम ओ खम समावनो जोंङो मावनानै लानो हायो
उम गोदोथ' मोसौजोंनो बाहायोमोन मोसौजोंनो ओ बेनिखायनो हाल एवनानै जाग्रा बर' हारिनि गेजेराव मोसौआ गो- थार आरो नोंथां बेखायनो बेखायनो मोसौनि गाहामनि थाखाय आनान गसाय नियाव आर'ज गाबनानै बैसागुआव बर'फोरा सिगां सिगां मोसौखौ थुखैग्रोयो मोसौ थुखैनाय समाव बर'फोरा दावज्ला दाव ओ गिसिरबानो सिखारो आरो दुगैस्रांङो उम उम बेखौ जों बयबो मिथि-
औ औ नुबोगासिनो जों आबै आबौनि दिननिफ्रायनो
सोरां जासे उन्दुब्ला थाफ्ला जायो एबा अलसिया जायो होननानै बर'फोरा जों फोथायो आरो
दैमा दैसायाव थुखैनानै लांनायनि सिगांङावनो माफ्रोमबो मोसौनि गं आसुगुरखौ थाव गोथां गुबै जों नानानै होयो।
औ औ
बेनि उनाव खेंङ'नि हांगार नंङाबा ओंखाम दोनि हांगार नोंङा होनबा ओ थालिर बिलाइयाव सैहना बहननानै थावजों लगायनानै लानाय जायो।
औ
बेखौ इन्दि थारा बेखौ इन्दि थाराखौ सथाम सथाम खालामनानै ज' खाजौना मोसौनि गासै मोदोमावनो फाख्रा सिख्रा
ओ फोथा बायदि थुयो आरोना नोंथां औ औ
उम इन्दि थाराखौ सथाम सथाम खालामनानै उम बेनिफ्राय लाव फान्थाव आरो हालदै गोथांखौ साखा साखा हानानै ओ माखासे मानि लो बिदां सुनाय जायो।
औ औ
औवानि थेंगलजों
औ औ
उम सानसे सिगांङावनो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय ओ दिगलि औवा उम उम इनिफ्राय बाब्रि खब गोरलै गोरलै उम रायदों बिजौ
औ बेफोरखौ बुथुमना लानाय जायो आरो ना?
उम बार गोदान उम ओमफ्राय बिबारफोरखौ मोनफा मोनफा खनसायनानै
उम
मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि उखुम ओ बेसानि खनायावबो लो दं। ओहोम दांफा मुं दांफा थुनाय जायो।
औ आरो
मुथाफा मुथाफा उम मुथाफा मुथाफा थुनाय जायो आरो।
औ औ औ
इसानसालि गलि लांगोनायावबो बिदिनो थुनाय जायो बेनिफ्राय सान्द्रि एबा दनायाव
उम
लाव लाव हालदै हाफ्लेना लानानै खायसे खायसे आर खारै एबा सबाय एवनानैबो लादेरो आरो मोखोना एबा थाराइ गाजलिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय हगारनानै दैमा एबा दैसायाव लांङो नोंङा होमबा नोंथां मोसौखौ होनानै लांङो।
औ
ओ मोसौफोरखौ होलांनायाव हाफ्लेखाना लाखानाय लाव फान्थाव हालदै आरो आर खारैखौ मोसौफोरनियाव ओ सारस्रि सारस्रि दिगिलेवा एबा थारै गाजलि एबा मोखोनानि लाव थिंजों बुयै -बुयै मेथाइ खनो जाहैबाय नोंथां बर'फोरा मोनसे ओ नेमखान्थि दंङो ओ मोसौखौ लाना थांनाय ओइ दैमासि मोनोहैबाथाय बिसोर ग्रोम मेथाइबो खनो जाहैबाय।
औ औ औ।
बे मेथाइयानो जाहैबाय आं मेथाइखौ फंनैसो ओ बुंनोसै उम -उम लावजा -फान्थाव जा बोसोरबोसोर एर हान्जा -हान्जा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन आलुवा गेदेर बिमा गायदे बादि दाजा बिफा बलद बादि दाजा बारि खनायाव दं एम्बु बंगला।
औ।
बिब्दि जा गिदिर जांगिला ओ दिग्लथि मोसौनि मुलि दु दालि जागोन ओ गाय खुख्लि दिगलिथि लाउथि ख्रि -ख्रि गान्थि जोंनि मोसौआ जागोन बलद जाथि जानाय नङा गायदेथेफ्रा मारखा जागोन फालोनि बेरा बिदि होननानै बर'फोरा
अ गान खननानै मोसौखौ थुयोमोन जाहैबाय। औ जों दाबो नुनो मोनो आरो जोङो बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदों नङा होमबा
ओं नंगौ नंगौ बेनिफ्राय आरो गाव गाव न'खरनि मोसौफोरखौ बिब्दिनो गामिनि सेंग्रा सेंग्रासा आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा दैयाव थुहैयो नङा होनबा? बर'आ फोथायोदि
उ।
बैसागुनि मोसौ थुखैनायाव दिगि लेवाजों बुयोब्लानो मोसौनि सानाय सुनाय बाद बेराम ओ दुमालु जानायफोरा खारो बेमार आजारफोरा खारो होननानै जों मिथियो आरो मोसौनि अ जानाय बेमार आजार जों दासिमबो बेखौनो फोथायो
फोथायो खालाम ओ औ दाबो जों बैसागोनि माबायाव ओ थुखैयो मोसौखौ बे समाव दाबो जों नुगासिनो
मोसौ उम मोसौ थुखैखालि गामिनि रायजो राजाफोरा लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन गामिनिफ्राय मागिनो फैनाय फोर खौ ओ फैफिननायफोरखौ एबा गोदान बोसोराव लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ ओ दानगार हरनो थाखाय ओ लामा दानथेनाय हुयो गामिनि गेजेरजों सिनखावलांनाय एबा सेरजों थांनाय गामिनि गाहाय लामायाव गामि सेराव बे लामायाव दानथेनाय ओ हुदाखौबो जोङो नुनो मोनो नोंथां
नुनो मोनो औ औ औ।
अजाया ओं ओं अजाया अजा रायो ओ मोदाय दावउदाय आरो बाथौ बोराइखौ हां ख्रायहरनानै नङा होनबा नोंथां? उ नाहा मैहा थांब्ला इनाय खालामनो मोननाय नङा होननानै बेनिफ्राय दैयाव एबा दैमा दैसा मोनथाम खालामनानै मोननै गेदेर ओ दिंग्रायाव दाउसा माफा फारेव माफा आरो
उम
मोनसेयाव खालि फारेवल' गासैबो गोथाङै गोमोनै जाग जाग्रानो गोमोन गोमोन थालिर होनानै फोरनि बावहरनाय जायो आरो बैसागु समाव उम बेयो बर'फोरनि मोनसे नेमखान्थि आरो बैसागो फोरबोआव ओं
नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोङो बैसागुनि औ बैसागुनि से खालार खालिबो जोङो बिदिनो न'खरनि गासै ओ बिमा - बिफा बा देरसिनखौ जोङो खुलुमनानै बा जोङो बोर लानाय जायो। गासैबो गेदेर गोलाव गामिनि गेदेर गोलाव गासैखौबो आरो बोराय बेन्थ' गासैबो माने रंजानाय बा मोसा‌ सानाय मोनसे फोरबो आरो बेयोना जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गासैबो गासिबो मोसालायो मोसानो फैनाय फोरखौ बिदिनो जोङो माइरं बा ओ रां एसे हरनानैनो गोजोन होनो हायो आरो। जोङो हरनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो मागिनि न'खर - न'खर बयनिबो गामि गामिफोराव बर' गामिफोराव जों नुनो मोनो न'खर - न'खर मागिनो थांनायखौ। बेबायदिनो माइरं हरो बा रां हरो बेबायदिहाय जयै जोङो रंजालायनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागु समाव।
औ नंगौ नोंथां।
ओं। आरो बे मोसौ थुखैनायनि बे मोनाबिलि समाव जोंनिथिंजाय आरोना
ओ ओ नोंथां।
गलियाव माने ओ मोसौनो थाखाय फागा फागा जि खायोना मिथियोना नोंथां?
ओं ओं।
फागा बे फागा गोदानखौ गलियावनो बावो नङासै नोंथां?
ओं नंगौ नंगौ।
औ गलियावनो बावो आरो मोनायाव लाना फैनायाव एसे आलारि बाथि सावनानै धुपफोर धुप गुनु सावनानै माने फागा गोदान गासैनोबो गानहोनाय जायो आरो। गलियाव लाबोनानै ओं मोसौ थुहैखांनानै माने जोंनिथिंजाय आरो मोसौखौ थुहैखांनायनि उनाव माने बेखौ दोनदाल होनानै ओ दुब्लि बा फोथारफोराव दोननाय जायो आरो थुखैहांनानै लाव फान्थावजों खुबैखांनायनि उनाव बे खौ हेगारनानैनो होखानाय जायो फोथाराव। जेब्ला मोनाबिलियाव औ जेब्ला मोनाबिलियाव न'आव लाबोगोन अब्ला बे गुलियाव फाखा गोदानजों खानानै दोनबाय आरो जोंदाल गोदान अखानायैनायनिफ्राय बिसोरनो जोंदाल गोदान होनाय जायो आरो। ओरैनोथ' दै फिसा दैमा गैयिफोर जायगायाव जोङो फुख्रिफोरावनो थुखैनायखौबो नुनो मोन्दों।
ओं नंगौ नंगौ।
ओ फुख्रिफोरावबो थुखैनायखौ नुनो मोन्दों दा
नोंथां ओ दिनै ओ दसेनि थाखाय दोनथबाय। नोंथांनिजों सावरायनानै गोबान गोबां गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों औ।